हेल' नोंथां हेल' हेल'।
औ नोंथां खोनादों दे औ नोंथां खोनादों।
औ दा नोंथाङा माबोरै दं नोंथां।
औ आं दा मोजाङैनो दे नोंथां
औ दे दे दा नोंथां दिनै जोङो जोंनि दै बे आगु बारलांनाय जोंनि बे बैसागो फोरबो। बेखौ नों। बिथांमोननि गामियाव आरो जोंनि गामियाव माबोरै जोङो फालिनाय जाखो बेफोरनि। बागैनो एसे सावराय।
जागोन जागोन नोंथां सावरायजागोन नोंथां।
दा नोंथांमोननिखै माबोरै माबायदि गाजा गोमजायै फालिनाय जाखो नोंथां?
औ औ जोंनिया बैसागोखौथ' बैसागो मोखौ थुखैनाय जायो। बे मोखौ थुखैनायनि थाखाय जोंहा माखासे नेम निथि दोङो। जेनेबा मोखौखौ जोङो माला गानहोनो थाखाय ओ हाग्रा बारिनिफ्राय लाबोनाय थाराय ओमफ्राय लाव फान्थाव ओमफाय दिग्रि बिलाइ बेफोरखौ जोङो अखानाय़ओइ दै मोसखौ थुखैखां सिगां ओ बेफोरखौ बुथुमनानै ला होननाय जायो नोंथां। बेनिफ्राय नेक्स्ट दिना जेनेबा बेनि अखानायै जों मोखौखौ दैमा एबा हाखर एबा फुख्रिफोराव बेफोरखौ लांनानै थुखैनाय जायो ओमफाय बे थुखैनायाव बे जोङो आंदि आवगायावसो बुंफुं-बुंफुंलांनाय ओ जेनेबा फान्थाव उम हाइ डिग्रि बिलाइ थुरि बिफ औ बिस मानहोनानै बिसोरखौ जोङो माला गानहोनाय जायो आरो दैजों बोसोर गोदानखौ लानानै जों बिसोरखौ थुख थुखैनाय जायो एबा मोसौखौ बरायनाय जायो आरो ना नोंथां आरो बिनि बिनि उनावहाय जोङो बिस बिसोरनो गोदान दोनदाल होनाय जायो आरोना बावनानै मान बावनानै बेफोर जोबखांनायनि उनाव जोङो अ अखानायै बैसागो मोसानायखो स्टार्ट खालामो आरोना जों जेनेबा गामिनिनो बोराय बुरै गथ थ' गथाय सेंग्रा सिख्ला ज' ज' ज' फैनानै बयबो बर'नि आंगो आर'नाइ गामस सा गाननानै एबा सेंग्रा सिख्लाफोरा गामसा एबा सिख्लाफोरा बिदन दख'ना गाननानै रेगे रेगां आर'नाइ लानानै फैयो आरोना नों थां जमा जमा आरो बेबादिनो बोरायफोरा खाम सिफुं दामो ओमफाय जायफोरा सेरजा दामनो रोङो बेफोर सेरजा दामगोन जायफोरा हारम'नियाम दामनो रोंगोन बिसोर हारमनियाम दामगोन बे फोरबायदिनो बैसागोनि से थि दाननिफ्राय लानानै स्नि दानसिम बैसागोखौ न' न'खर न'खर हाबनानै बयनियावबो जेनेबा जा एसे होयो माइरं सोरबा माइरं होनाया माइरं होयो सोरबा रां होनाया रां होयो बि बेफोरबायदि जोङो बैसागोखौ गामिजों ज'मा लानानै रंजा खुसियै गोजोनग्लाय होनानै गोसोखौ होस्रानानै मोसाहैयो आरोना नोंथां ओमफ्राय नोंथांमोननिखि माबाय दि बैसागोखौ फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ औ दा नोंथां बुंनाय बाय बिदिनो बैसागोआथ' बैसागो जाहैबाय नालाय जोंनि बर'नि आंगो नोंथां दा नोंथां बुंनाय बायदिनो बे जोंनि मोनसे नियम निथि जाहैबाय थां दा बेबायदिनो जोंबो बिदिनो फालियो ना नाथाय जोंनियावबो दा बैसाग दाननि सेथि खालाराव जोंहा गिबियै जोंनि गुरु जोंनि बोराइ बाथौ आफा इसोरखौ आनान गसनाव सिबिनाय जायोै जाहैबाय नों थां जोंनि गामियाव बेबायदिनो ओमफ्राय फुजा होखां होखां इरिखां गासै जों गेदेर गोलावफोरनिफ्राय गेदेरफोरनो ओ खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनो अननाय गावनि समाननो जोङो अननाय आरो सिबिनाय जासिहरनाय बेबायदिनो जोङो ओ गाव गाव बागाव ओ मान सनमान होलायनाय जायो आरोना थां आरो बिनिफ्राय जोंहा एसे एनै बिदिनो साहा फाथि लोंलायनानै जोङो बिदिनो बोसोर गोदानाव बा सेथि खालाराव बेबायदि थायो आरो नैथि खालारनिफ्राय जोङो जोंनि गामियाव बिदिनो खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै ग्रोम ग्रोम जयैनो सेंग्रा सिख्ला गासैबो बोराय बुरै आइ आफा ओंखार जोब नानै जोङो न'खर न'खर मागिनाय जायो जाहैबाय नोंथां ओमफ्राय जोंनियाव बिदिनो सानसे बा साननै मागिनानै बिनि उनाव जोंनि गामियावनो मोनसे ओ गथ' फोरनो आरो बोराइफोरनो रंजानायनि हिसाबै जोङो मोनसे खेला गेलेमु खुंफुंनाय जायो आरोना थां बेबायदिनो औ दा ओमफ्राय बेबायदि खुंनानै बेबायदिनो सोरबा देरहानायनो मानो बिदिनो बैसाग दाननि स्निथि खालार ओ जेला जोबहैयो अब्लासिमहा जोङो फालिनानै ओ बेयाव मोनसे रोजाबनाय दामनाय देनाय मोसानाय ज'यैनो लांदां बैसागो खुंनाय जायो आरोना नों
औ औ नोंथां जोबोर मोजां
ओमफ्राय औ दा बेनि उनाव बेबायदिनो जे मागिनानै मोननाय ओ माइरं बा फैसा बा माबाफोर मोनसे जा मोनसे बुस्थु मुवा मोनदों बेखौ ज' यैनो गामियावनो जोंङो खाना जानाय जायो आरोना नोंथां रायजोफोर ज'यैनो औ आरो बे दिना खालि खुंखा संनायबो जाहैबायनाा नों थां जोंहा गोखा गोखै जानाय बेजोंनो जयै खालामनाय जाहैबाय आरो ना नों थां बेबायदि खालामनाय दैजिं गामियाव
औ
दा नोंथांमोननियाव कुंखा जानायखौ माबोरै जायो नोंथां गोखा गोखै जानाया
औ औ जोंनि ओनसोलावबो नोंथां एबा जोंनि गामियावबो कुंखा खो जायो जेनेब्ला गोदो गोदाय आब आबौमोनना बुंदो सेजौ दाइन हाग्रानिफ्राय लाबोनांगौ होननानै नाथाय दानि जुगनिफोरा बे सेजौ दाइन जेनेबा मैगं थाइगंफोरखो सिनायजोबा होमबाबबो जों जोंनि गामिनि ओनसोल फोरा जिखिनि मोनो जेनेबा थाइजौ खान्थाल जेनेबा हाग्रानि मानि मुनि बेफोरबायदि बिलाइ माने बुंनानै फजोबनो हाया नोंथां नामफोरखौबो आं एसे एसे बावबाय आरोना बेफोरखो जों खाबथिंना लायो आरोना जमानो रायजो निफोरा जेनेबा बेखौथ' जोङो हौवासा मानसिफोरा खााला
औ हिनजावसाफोराबा आइमोना ओ बिमा बिफा बिमा मोना औ
खाहैयो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंहा ओ हौवासाफोरा एबा आबै आबौ एबा बिमा बिफाफोरा थालिर फस्ला जिरो आरो ना एखालि ओमफ्राय आरो जोंनि गामियावबो मोनसे माबा जायो मा होनो पुजााखांनानै मोनसे दे मा ओ दिन्थिफुंनाय मा नटक जेनेबा हौवासाफोरा जेनेबा थालिर थांनि खौ जोङो गर फ्रायनि लानजायोबानाय आरो ना थां आरो बेखौ जों गानहोनानै औ गानहोनानै बेबायदि गराइनि एक्टिं एबा गराइ दाब्रायनायनि एक्टिं बेफोरबायदि रंजा होनानै दिन्थिफुंनाय जायो आरोना। बेवखौ नायनानै जों बहुत गोजोनग्लायनाय मोनो आरोना नों थां आरो बेखौ जोङो नाथकखौ एबा मोना मोनायाव बानायनाय जायो आरो ना नोंथां आरो गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो बेफोरबायदि दिन्थिफुंनाय जायो आ ना जोंनि ओनसोलाव आरोना दोरोङारिफोरखौनो दाबो गाराखै ओ आगोल जि आबै आबौमोना फोरोंबोदों बेफोरखौनो लानानै जों दाबो सोलिगासिनो दों आरोना नोंथां
औ नोंथां नोंगौ दा नों थां बुंनाय बायदिनो जोंनियावबो बैसाग दाननि स्निथियावथ' खुंखा जाखांबाय ना थां बिनि उनाव मोनसे ओ जोंहा फुजा खुंनाय जायो नोंथां जायखौ फुथुलि फुजा बुङो फुथुला फुजा नोंथाङाबोथ' खोनाबाय जानांगौना जोंनि बर'नि मोनसे गोग्गोम फुजा होनना
औ औ औ
दा बे फुजायाव जोंहा बे बैसाग दाननिफ्राय जोबथियाव जोंहा संसारि फुजा मोनसे खुंनाय जायोना नों
औ औ जायो
बेयो फुथुलि फुजा बेयाव जोंहा बैसाग दाननि जेरा मागिनायनिफ्राय मोननाय जि एसे एनै माइरं दङ बेखौ जोङो बे फुजानि थाखाय एसे एनै एक्सट्रा दोननाय जायो आरोना नों थां दा जिजा दिनाव बै फुजाया जायो अब्ला जोङो बे मागिनानै मोननाय खुन्दुं बा हासिब बेफोरजों जोङो फुथ्ला बानायनानै फुथुला फुजा जोङो होनाय जायो बिसोरखौ हाबा होनाय जायो नों थां। बेनिखायनो जोंहा बे फुथुला फुजानिफ्राय बैसाग दानाव जोंहा हाबानि बोथोर होननानै मिथि
औ औ नोंथां थारैनो सैथो।
औ दा थिग बेबायदिनो जोंहा बेयाव फुथुला हाबा होनानै बिसोरखौ फुजा होनानै मोनायाव बेबायदिनो रंजा बाजा खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै रंजा बाजा मोसा नानै जों बिसोरनो फुजा होयो बिसोरखौ ओ खुंखा जाहोयो बिसोरनो बिनि उनाव जोङो बेखौ नावआव दिखोनानै बेखौ फोजावह रो आरो ना नोंथां। औ दा बेबायदिनो जोङो बैसाग दाननि जोबथि ओ खालारसिम जोंहा बैसागोखौ बेबायदिनो ओ फालिलांनाय जायो आरो दा नोंथां जोंनि गामियाव
थारैनो नोंथांमोननि ओनसोलनि जे बैसागो खुंनाय बेफोरबायदि आदब हुदा एबा दोरोङारिनि खोथाखौ मिथिनानै नोंथांनिफ्राय जोबोर मोजां मोनबाय। आरो जेनेबा बैसागोखौ जोङो माबोय दि फालियो एबा माबायदि खुङो? नोंथांनिफ्राय मोजां मोजां बा थ्रा मिथिनो मोनबाय।
औ नोंथां औ औ नोंथां दा नोंसोरनि ओनसोलनिफ्रायबो जेला दोरोङारि बे सिगांनि जोंनि आबै आबौमोना जेरै मावलां दोंमोन बेबायदिनो जोंनि हुदा हाखु जेरै फालिनां गौ बेफोरो दं हिसाबै आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां दा जोंहा बैसागोआथ' जाबाय जोंनि गोदोनि फ्रायनो आबै आबो जौनिफ्रायनो फालिबोबाय था थानाय मोनसे फोरबो जोंनि बर'नि गुबै फोरबो दा बे हिसाबै जोंहा बेखौ गारनांगौ गोनांथि गैया आरो बेखौ खोमानानै लानांगौआ जोंहा जोबोद गिदिरनि खहा होननानै बुंनो हागोन नोंथां नङा होमबा औ। बेनिखायनो दा जोंहा बैसागोखौ मोजाङै बिदिनो हमथानानै माबोरै फालियो बेखौ जोङो जोंनि उन्दैफोरनो फोरोंलांनो हायोबा मोजां नङा होमबा?
नंगौ नोंथां ओमबासो बिसोरबो दोरोङारि आदब खायदाफोरखौ मिथिगोन।
औ नोंथां औ दा बेखिनियावनो जों दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
दे नोंथां उ जाथ'बाय औ एसेनोसै औ औ।